खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथाङा बरफोरनि गाहायै दोरोङारि जानाया जानायनि हुदानि बागै मिथिखागौ जानांगौ ना?
औ
औ अब्लाबो आंनि जा मोनथिनाय आं बेखौ नोंथांनियाव फोरमायनो लानाय जाबाय। आयदा बायदियैहाय ओ बरफोरनि गाहायै जानाय आदार होनोब्लाथ ओ बा ओंख्रिनि बे एंख्रिफोरनियाव जेरैहाय अनला दाउ
साम सबाय नार्जिजों अमा मैथाजों ना बायदिखौनो दोरोङारि गाहाय ओंख्रि बे महरै जों मोननो हायो आरो ना
औ नंगौ।
बेफोरनि अनगायैथ बरफोरनाव गोबां ओंख्रि जानाय हुदा दङ अब्लाबो ओ बिफोर ओंख्रि जानायनि सोमोन्दै आं फोरमायनो लाबाय।
औ
गाहायै बरफोरा अनलाजों दाउ जानो थाखाय नआवनो फिसिखानानै ओ दाउ थाखायो नालाय बरफोरनाव बे दाउ खौनो अनलाजों जायो आरो अनला संनो थाखाय बरफोरा माइरंखौ दसे सोमना दोननानै एसे रुयोब्ला उवालाव देयो। उवालाव देनानै ओ दै फु दुंना लायो दै गुदुं दुंबा अनखौ होयो। होनानै बिबायदिनो बेदरखौबो ओ एवनानै लाखायो। जेरै नआवनो मोन नाय थुन्दिया बा ओ नोरसिं अन्थाइ बाजाब खुदुना। बायदि मसलाब फोर होनानै जेरै बानलु हायजे गुलमुरिस। बायदिसिना होननानै दाउबेदरखौ एवनानै लाखायोआरोना नोंथां।
औ औ।
अनलाया अना गोदौबाथाय। बे बेदर एवनानै। दोननायखौ होसनसिगोनआरो। ओमफाय बेबायद बिदिनो जाथाव जाबाथाय जासिगोन ओह आरो अनला ओंख्रिखौ बरफोरा हाबायावबो बाहायो नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ।
औ नोंगौ।
ओह बेबायदिनो सबायजों सामखौबो बरफोरा ओह गाहाय बरफोरा आबाद मावनानै जिउखां सबायखौबो आबाद मावनानै लाखायोमोनओं नोंथां आरो दाबोलायो बिदिनो सबायखौहाय एवथ्रबनानै ओ अन्थाइाव उनग्रा जायगायाव उननानै लासिगोन। मोजांहै जावसिगोन जावनानै ओह दै गुदुं जानायाव दै गुदुं थानायावआरो। अ बे सबायखौ होस होनानै सबायखौ बेबादिनो संसि गोन नांगौ जखानि खारै संख्रि बेफोरखौ होसिगोनआरो। बेनिउनाव। ओह बर'फोरा औह दैमा बा बिलोफोराव गुरनानै लाबोनाय बा नागिरनानै लाबोनाय सामफोरखौ। साननै सानथाम सोमना दोनखानायखौ ओह मोजाङै सुनानै। आरो सामखौ इसे सोबबानो गनायबायदि एवथ्रबनानै बे सबाय ओंख्रियाव होसनोआरो।
औ।
आरो जोबोद गोथावबोजायो। जानांगौ बिनिफ्राय नारजि अमा नारजिखौ बर'फोरा ओ रोखोमसे लाइ फां हारिनि फाथो आबादनिफ्राय बानायनानै लायो जेरै फाथोखौ फोनानै उनाव ओ रायोब्ला बा देरोब्ला बे ओ बिलाइखौ खानानै ओ सान्दुंङाव फोरानो। फोराननानै बे रानोब्ला उननि समाव जानो थाखायबो थिनानै दोनो आरो बे नारजिखौनो दै गुदुंङावहाय होनानै ओ रुइहोयो बा सोरबा सोरबा माने जायगा लायै जायगा आरो। ओ हरावनो सोमखानानैबो दोनो नारजिख खौहाय बेनिफ्राय अमायाबो अमाखौथ बर'फोरा फिसिखायो नंङा होनबा? आरो अमाया बर'फोरनि बेदराव ओ बेदर जानाय हिसाबाव माने आंगोसिन बा बर'नि सिनायथि दंङ बेफोरबायदि आरो। बेनिफ्राय अमा खौहाय आरामनो एवनानै ला सिगोन मस्ला-मस्लि थाव सुंख्रि बेफोरबायदि बायदि नानै बेनिफाय नारजिजों होफासिगोन आरो नारजि खौथ बर'फोरा ओ नारजि अरगारनाय यावबो बाहायो जेरै मानसि थैयोब्ला। मर खामफोराव बाहायो। सोमोन्दो बसनायाव बाहायो नोंथाङाथ बेफोरखौ मिन्थिखायो जानांगौ।
औ नंगौ नोंथां मिथिगौ।
बेनिफ्राय आरो मैथाजों नायाबोथ बर'फोरनि जानायखा मैथायाबोथ बरफ्रा आबाद मावनानैनो लाखायो।
औ नंगौ।
फोरा मैथा होनबाथाय नाखौ गोसखांखायो नों थाङा मिन्थिखायो जानांगौ
औ नंगौ नोंथां नोंथां नि खोन्थानायाव जानो लुबैलायनाय गोसोआव फैबाय।
औ नोंथां
मैथा मैथाखौ आबाद मावनानै लाखायोथ' मैथाया जेसांनो खायो एसांनो गोथाव जायो आरो मैथाखौ बर'फोरा एसे बाला हाफोराव फोयो ओम बिनिफ्राय जेसेनो सान्दुं नांनाय जायगायाव मैथाया थायो एसेनो गोथावसिन जायो आरो मैथाखौ बर' फोरा एवनानै लायो सोरबा बायदिसिना मस्ला होयो सोरबा ओरैनो जायो आरो थाव होनानै ओ न'नि मस्लाफोरजोंनो बेनिफ्राय नाखौथ' बर'फोरा गुरनानैनो लाबोखायो फखनि बा दैमा बिलोफोरनिफ्राय लाबोखायो बेनिफ्राय नाखौ एवथ्रबनानै लासिगोन ओ जेब्ला मैथा ओंख्रिया मोनहां मोनहां जायो अब्ला ना एवफ्रामनानै दोननायखौ मैथायाव होसनो आरो बेबायदिनो बर'फोरा जायो। ओ बर'फोरा मैथाखौ ओ गोबां रोखोमनि जानायखौ नुनो मोनो जेरैहाय मैथा गोखै मैथा बांगाल आरो गंगार मैथाखौबो जायो बर'फोरा मैथा बांगालखौ बर'फोरा बांसिनानो गरम बोथोराव जेनबा बेखौ जायोबा जनदिस जानाया बर'फ्रा आरो
औ गंगार मैथाखौनो मैथा बांगालखौनो बुङो नामा नोंथांना
बै ओ मैथा बांगाल बायदिनो मोनसे गोजा गोजा थायोना एसे बेखौ गंगार मै था होनोनो आरो ओमफाय जोंनि साइडथिं होनो आरो बेखौहाय मैथा बांगालखौ मै था गोख खाबो होनो
अ माने मैथा मैथा मैथा बा माबानिनो बे मैथा बांगालनि मैथा गोखानिनो माने आरो गुबुन मोनसे रोखोम आरोना
औ औ औ नोंथां गुबुन मोनसे रोखोम बेयो
अ
नोंथाङाबो बर'फ फोरनि जानाय ओंख्रिनि बागै ओ गोबां मिथिगो जानांगौ एसे नोंथाङाबो फोरमायनानै होदो
ओ नोंथाङाथ दायो बरनि बेसेन गोसा दोरोङारि जाथाव जाथाव ओंख्रिखौ जोबोद मोजाङैनो फोरमायनानै होलांबाय
औ नोंथां
नेयावहाय जाथाव मोन नलायबाय
औ
ओ जोंनियावबो बे एखे रोखोमैनो संनाय जायो
औ
आरो बेजों लोगोसे जोंनि बरफोरा मिथिंगानि साखाथियावनो रायजो जानाय हिसाबै बेजों लोगोसे आरो गोबां मैगं थाइगंबो बुथुमनानै जाबोयो ओं बिनिनो जेरै थास आथिं थास बिबार आरो दिंखिया आरो साम लावथि
औ औ
आरो खेरा दाबसिनि बेफोरखौबो जों बरफ्रा मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै जाबोनायखौथ नोंथाङाबो मिथिखागौ ना
औ मिथिगौ नोंथां
आरो बे समावहाय दायो बरफोरा ओ नआवनो लाफाखौथ गायना लाखासै
औ औ
आरो बेजों लोगोसे नआवनो जानो थाखाय भिन्दि आरो आ फान्थाव बारमासिया फान्थाव
औ
ओम बेफोरबायदि मैगंखौ बरफ्रा गाव गावनो बोथोर आरो बोथोर लायै गायनानै लाबोखायो ओ दाथ आरो थाइबें आरो लाव बेखौ नैबे दैज्लां समावहाय मोननो हायो
औ
आ बेखौथ बरफ्रा माने जोबोद मोजाङै गावनि रोंगौथि बायदि माबोरै संना जानांगौ बेखौ गाव गावनो गोदोनिफ्राय गावनि रोंगौथि गियानजों संना जाबोनायखौ जोङो नुबोखादों
औ नोंथां बिदिब्ला बेखि खिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ जागोन गोजोन्थों
गोजोन्थों